हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन
अ बुंनायसाय मा आयदा नोंथां?
बिदिब्ला जोङो आङो सानदों जे बर'फोरनि बाथ्रा भावनि सायाव एसे सावरायजागोन नामा नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला आं जागायनोसै ओ बर'फोरनि बाथ्रा बावाथ' होनोब्लाथ' बर'फोरा गोबां बाथ्रा बाव दङना
औ
आरो बैफोर बाथ्रा भावफोराव गोबां ओंथि हाबना दं आरो मोनसे लाइनावनो मा गोबां गुवार मोनसे ओंथि हाबनानै थायो बर' फोरनि बाथ्रा भावाव आरो बर'फोरा गोब बां बाथ्रा बाव दं सान्थ्र'हायै बाथ्रा बावफोर दङ जायखौ जों रायखांजोबनो हायाबो जानो हागौ बाथ्रा बावा बर'फोरनियावल' नङा बिदिनो गुबुन जातिफोरनियावबो दङ आरो बिसोरनि बाथ्रा भावाबो थारैनो ओंथि गोनां बेबादिनो जोंनि बर' फोरनि बाथ्रा भावावबो गोबां ओंथि हाबना थानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै- दङ बा थ्रा बावफोर जेरै- दङ गराय नुब्ला सिं बायो जेराव थुरि नुदों बेयावनो बा थि गारो सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा बेबादिनो सेसाया थैयो खु खियाव मानसिया थैयो खुगायाव बिदिनो दंबावो गोजौआव मोफौ गाहायाव बाहागो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम गोबां बाथ्रा बावफोर दं आरो बर'फोरनि गेजेराव आरो बैफोर बाथ्रा बावफोराव बिदिनो गोबां ओंथिफोर हाबनानै दङ जेरै जोङो गोजौआव मोफौ गाहायाव बाहागोखौ लायोब्ला जेरै माने बेयाव फोरमायनो सानदों दि फिफां सायाव जुदि सोरबा मोफौखौ नुहुरोब्ला गोजौ मोफौखौ नुहुरोब्ला बेबादिनो मानसिफोरा बे मोफौखौ मोनैनि सि गांनो गाहायाव बाहागो रानग्रो बे बाहागो रानग्रोनाय समावनो मा मोफौआ जुदि खारग'लाङोब्ला बिसोरनि बाहागो राननाया ओरैनो जाया होमबा बेखौ फोरमायनो थाखायनो बे बाथ्रा भावखौ बाहायदों जे जोङो जुदि माबा मोनसे खामानिखौ जाफुंङैनि सिगांनो बे खामानिनि मुलाम्फानि सोमोन्दै बे खामानियाव मा खालामगोन मा खालामा बिनि सोमोन्दै सान सानग्रोबाय थाबा जानाय नङा होननानै बुंदों म औ बेबादिनो गराय नुब्ला सिं बायोआवबो दङ जेरै बेथ' मानसिनि आखुखा जुदि जों बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदोंब्ला थिं थिं सानदुङाव बिदिनो खस्थ'यै थाबायनानै थां दोंबा जुदि लामा सजेफोराव लामा दथाफोराव बिदिनो गारि साइकेल मथर बिदि ओरै नुब्ला मा बियो गाखोनो लुगैखागोनानो ना माने गावसिन बायनाय बादि मोनलायथारगोन बेबादिनो दंबावो जदि न' हार सिङै बिदिनो हाख'वा हाख'वा खामानिफोर मावदोंबा जुदि बे समावनो सोरबा मानसि फैना होदेरोब्ला बे मानसि खौ मानि गावजों मावफा जानो लुगैनाय बेबादि साननाया फैखायोना बेफोर बाथ्राखौ फोरमायनो थाखायनो बे गराय नुब्ला सिं बायो बेफोरबायादि बाथ्राखौ बाथ्राखौ रायखांनाय जादों माने बेफोरबादि बाथ्रा भाव बेफोरबादि ओंथिफोरा हाबनानै दङ उम जेरै थुरि नुब्ला बाथि गारो बे बाथ थ्रायावबो जेरै मानसिफोरा मा थुरिखौ थुरि हाग्रा खौ हाहैनो थाखाय मा थुरिखौ हाखांनानै बाननानै लाबोनो औ बाथिखौ लांनानै दोनहैयो ना
उम
बेबादिनो गुबै बाथ्राया बेयाव हाबना दं जे जायनो जाय मुवाखौ नांगौ जायो बै मुवाखौ जेराव मोनो बैयाव थांनानै बेखौ लाबोनायनि राहा खालामना लायो बिदिनो जुदि न'आव सोर बा फिसा हाबा जानो गोनां फिसा हिनजाव आरो हाबा जानो गोनां फिसा हौवा फोर जाय थायोब्ला बैसोर सानैखौ जुलि खालामना होनो थाखाय बिदिनो राहा लायोना बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरमायनो थाखायनो बेफोरबादि बाथ्रा भावफोरखौ बाहायनाय जायो आरो औ बिदिनो गोबां बाथ्रा दंबावो जेरै न' बोराइखौ दादां दाव हिन्जाव रान्दिखौ दा एदाव ना औ नोंथाङाबो बाथ्रा भावनि सोमोन्दै एसे फोर फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां बर'फोरनि बाथ्रा भावनि सायाव औ
दा दहाय एसे एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदि नोंथाङा ओ बाथ्रा भावा जोंनि बर'नि गेजेरावबो दङ ओ दा बर'फोरनि बाथ्रा भावा जेरैबायदि ओंथि गोनां बेवहाय ओंथि हाबनानै दं बेबायदिनो जानो हागौ दस्राफोरनि गुबुन हारिनि बाथ्रा बुङावबो बेबायदिनो ओंथि हाबनानै दङ। दा जोङो बर'फोरनि बाथ्रा बाव होनना बुङोब्ला बर'फोरनि बाथ्रा बावा बे बर'फोरनि बाथ्राफोरखौहाय गोबां सुबुंफोरानो एबा गिदिर गिदिर अमा गनायजाथाव सुबुंफोरानो मेल मिथिंफोरावबो बे बाथ्रा भावखौ खौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बा
गामिनि सफा गामिनि सादा बुसा बिसोर मानसिफोराबो बे बाथ्राफोरखौ बुङो बाहायो। बे लोगोसे बर'फोरनि गेजेराव गोबां बाथ्राावफोरखौ जों मोननो हायो। बेबायदिनो दङ जोंहा अनला खारयाव आगान थायै। आरोओ जोंहा आदा नांग्रां बाजै सिग्रां। ओमफ्राय जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो बेबायदिनो दहाय नों थाङा बुंलांनाय बायदि थुरि नुब्ला बाथि गारो ओंखारनायाय खानस्रिया हाबनो रोङा ओमफ्राय बेबायदिनो मेरला दङ आरो साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय सिखावनि सालाया खा खान्दा, गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो
उम
अखा नायखांनानै फख्रि हमो
औ खांनानै खफ्रि हम अखा हाखांनानै खफ्रि हमनाय ओमफ्राय ओ गराइ नुब्ला सिं बायो, बेदिनो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम।
औ
औ सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा। दा बेफोरबायदि बेफोरबायदि बाथ्रा भावआव गोबां ओंथि हाबनानै थायो। एबा ओंथि हाबनानै दङ आरो।
औ
बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां बर'नियावहाय गोबां बाथ्रा बाव मोननो हा हाबावो बुंनो थाङोब्ला जोङो एसेल' समनि गेजेराव बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना बे बाथ्रा भावनि बाथ्रा बावफोरखौहाय।
औ
जेरैहाय अनला खारियाव आगान थायो बे बाथ्रा भावआवबो गोबां ओंथि हाबनानै थानायखौ जों नुनो मोन अनला खा आगान थायै जेरैबादि अनला खारियावहाय अनला ओंख्रिया जेरैबायदि लाव लाव जायो बेहाय होब्लाबो जेनेबा माबा मोनसे ओ थुनानै होबाबो बे माबाया आगाना थाया आरो बै जाबायदि अनलाया लाव लाव बेबायदिनो जानानै थाफिनो। थिग बेबादिनो जेबो सिन थाया औ।
औ
थिग बेबायदिनो बे बाथ्रा भावजोंहाय बेखौनो फोरमायोदि ओ जाय मानसिया सा साज्रां बाथ्रा बुङो एबा नंथारै बाथ्रा भा बाथ्रा बुङो बेनि बुंनाय मोनसेबो माबा जाया आरो बेसेन थाया बेबायदि बाथ्राखौनो फोरमायनाय जादों।
औ
नांबां जाबां बाथ्राल' बुङो आरो बे ओमफ्राय माने बेनि रावफ्रा मोनसेबो नुवा आरो मोन
सिन थालाङा माने गोहोम गोग्लैया। औ
गोग्लैया औ बै बुंजाग्रानि सायाव माने ओरैनो सा सा साजों बाथ्रा बुंनाय। बिदि आरो ओमफाय बेबायदिनो दङ। जोङो आदा नांग्रां बाजै सिग्रां। बे फ्राओमा होनो बे बाथ्रा भावावबो ओंथि हाबनानै थांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
औ दलद थानो रोङै मानसिखौहाय जायखौ मोनो बेखौनो एग्रांला बोग्रा बेबो बेखौहाय फोरमायनाय जायो। बेखौ बे बाथ्रा भाव बाथ्रा भावनि गेजेरजों आरो थानो रोङा। जेनेबा मा होनो बेखौ एग्रांलाय बैखौ एग्रांलाय बेबायदि। खालामोना खायसे गथ'फोराबो बिदि थायोना। गथ'फोर माने गिदिरफोराबो बेबायदिनो थायोना। नांग्रां सिग्रां बेबायदि होनो। बुङो जोंङो बेखौनो आदा नांग्रां बाजै सिग्रां बिदि बुंनानै होनाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो जों बुंनो हाबावो ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा।
औ।
खानस्रियाथ' नोंबो बे बाथ्रा भावाथ' थारैनो सैथोआनो। ओंखारखानाय खानस्रिया गावनि गुदुङावथ' माब्लाबाबो हाबफिननो रोंखाया नङा होनब्ला?
अ नंगौ।
बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायोदि ओ मा होनो जाय खोथाया खनसे ओंखारबाय
औ।
बे खोथाया ओ माने गोमानानै थांफिनला आरो माने। ओ सोरबा सोरबायाथ' बेनि खुगा बैनि खुगा ओ रायलायबाय थानानैबो। थांफिना माबाया मा होनना बुङो गोै थांफिना बेबायदिनो। जाखांनाय एबा बुंखांनाय माबा होननाय बाथ्राफोरा। जाखोमानानै थाङा आरो औ औ बेबायदिनो बे।
बाथ्राखौ बुङै खालामफिननो हाया। जा खोथाया बुंखांबाय बे बुंखांबाय औ।
बुंखांबाय नालाय बुंखांबाय। ओमफ्राय बे खोथाया मालाबा गोमानानै थांफिन ब्ला बेबायदि बे बाथ्रा बुंनानै बेखौनो रुजुनानै बुंनाय जादों आरो। ओंखारनाय खानस्रियाबो हाबफिननो रोङा नालाय। ओंखायनो बे बाथ्रा भावजोंहाय बे माबानाय जादों फोरमायनाय जादों आरो। थुरि नुब्ला बाथि गारो बेखौथ' नोंथाङा दहाय फोरमायलांखाबाय। बे बे बाथ्रा भावखौहाय ओ गुबैयै हिन्जाव नायनो थांनायाव बाहायनाय जायो।
औ।
नोंथाङानो बुंलांखाबाय। आं बेखौ बुङाबाबो जालायसिगोन खोमा ना?
औ जागोन नोंथां।
जोंहा दंबावोओ बेबायदिनो सिखावनि सालायया खान्दा। बे बाथ्रा भावजोंबो बेखौनो फोरमायनो हायो। माने
औ।
सिखावनि सालाइया खान्दा माने जायहा सिखाव खामानि मावो। बेयो माबा नङा माबा बुंनांगौआवनो बुंनानैहाय माबा बुंफ्लांनानै बे हमजाखायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौनो बुंनाय जायो। आमफाय जोंहा दंबावो साल खोनथानि रोदा नागिरनाय बेबो बेबायदिनो। मोगथाङाव जाथावै मुवा एबा हाबानि नि थाखाय हालाय हाफाय जानायखौहाय फोरमायनो थाखाय। बे बाथ्रा भावखौ बुंनाय जायो सालखुन्थनि
नंगौ नोंथां औ थारैनो जोंनि बर'फोरनि बाथ्रा बाव गोबां ओंथिहाबना दं।
नंगौ नोंथां।
औ। बिदिब्ला जोंहा औ स समाबो जाना फैबाय अब्ला दिनैनि बे सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबसैना नोंथां?
जागोन दे नोंथां औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।